औ मोजाङै खोनादोंना।
औ खोनादों।
औ होमबा जोङो सावरायनायावनो जागायनोसै नामा।
औ।
उम माहाय मा सावरायनो होनदोंमोनलाय नों।
जों। बर'फ्रा आबाद गाहाय। हिसाबै जों माइनि अनग। गायबो माने गुबुन गुबुन। गोरान आबाद। मावो जेरैहाय। जों बेसर। बेसर बेसर सबाय सिबिं। गुबुन गुबन रोख। गुबुन गुबुन रखोमनि आबाद मावोना। बेफोरखौ माने बे। फोरनि सायावहाय सावरायनो।
ओम। नोंगौ जोंनियावहाय। आबाद होनोबा गाहायै माइआनो। नाथाय माइनि अनगायैबो। बो जों माखासे गोरान आबाद मावो जेरै मेसेंफोरावहाय जोङो सबाय बेसर बिदिनो देमसि बुजिथेल। बेफोरबायदिखौ होनाय जायो आरो नै दैज्लाङावहाय फाथो। आसु आसु माइखौबो फोनाय जायो जोंनिजोंहाय। आरो बे। फोरखौहाय फाननानैनो जोङो न'खरखौहाय सालायो। जे आब आबाद मावनानै मोननाय बेगरफोरखौहाय फाननानैनो जों न' खरखौबो सालायो।
आरो सबायाइफोरखौथ' उम सबाय। माने सबायानो जा बा बे सरानो जा बेफोरखौथ' माने ओ मा होनो ओम बेस'रा जाबाय माने जों थाव जानो थाखाय जे जा जानाय थाव बेफोर खौ माने गाव गावनो दुहुनना लायोमोन आरो मोनाय।
उम उम
सबायानो जा माने सबायावहाय जोङो माने बोसोर बोसोर सोरनि थाखाय माने बुथुमना लायोमोन आरो ना।
औ ओंख्रि जानो थाखाय
औ जिखुनु आरो थेमसि थेमसिफोर खौबो थावबो थाव जाजायोन दां।
बेखौथ' जोंनिजों फेरेदनाय जाया ओमफ्राय जोङो डायरेक्टलि जे बेफारिफोरनो बे बेगरखौहाय फानहरनाय जायो आरोखि
अ
दा जोङो बेसरनि बागै बुंदोंना नोङा। माबा फेरेदनाय आरि दा बेखौहाय सिगांनिखौ सानोब्ला आथिखालाव गोबां सोलायनाय जों नुबोबाय आबाद मावनायनि बिथिङाव बो। जेरै बेसरफोरखौ जोङो फोनानै बा आबाद मावनानै जों बेगरफोरखौहाय फेरेदोमोन। न'आवहाय जानो थाखाय। बा बेगर खालामनानै जों बेगरखौ दिरुननानै जों फाननाय जायोमोन ना नाथाय आथिखालाव मा नुनो मोनो जे बेखौहाय बेगरल' फानालासिनो जे मैगं मैगं बो फाननाय नुनो मोनो आरोखि जेनेबा बिगासे बिगानै गाहाम गुवार फोनानैनो। जे मैगं हिसाबैबो फाननायखौ जों नुनो मोनो। उम उम बेखौ मैगं हिसाबै फाननोसो सो होखानाय जायो आरोखि बेबायदिबो जों नुनो मोनो।
औ
आरो बे बांसिन जोंनिजोंहाय बैफोरबायदि गोरान आबाद मावनायनि सोलायै माखासे बागान जेनेबा थालिर बागान गय बागान उम बेफोरखौ जों मावनाय नुनो मोनो
औ आथिखालावहाय माने सोलायनाय नुबोबाय आरो ना बेफोर माने बेफोर आबादफोरखौ। खौ जोबोर खम खमसै नुना। माने आबाद मावनायफोरा।
बांसिन सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ओरै जोगोनाद होन जोगोनारखौ जों बांसिन जानला होनानै गायनाय नुनो मोनोमोन सिगां समफोरावहाय आरो बेबायदि बांद्रायखौ गुवार-गुवार गायनाय नुनो मोनामोन आरोखि जोंनिजों। नाथाय आथिखालाव मा नुनो मोनो जोङो। बे जोगोनारखौबो मैगं आखारैसो जे फाननो थाखाय गायनाय नुनो मोनो जे जोगोनार बिजौ मैगं आखारै। फिथाइखौ नङा आरोखि आरो फिथाइ औ फिथाइ फाननो बो गायो नाथाय ओमफ्राय माने बे गायनायनि जे आदब मैगं फाननाय बा फिथाइ फाननाय बेयो जुदा जुदा।
औ
उ
माने खौ बिजौ फाननो थाखाय माने बेलेग रोखोमै आबादखौ मावनाय जायो आरो फिथाइ थायनो थाखाइ बेलेग रो रोखोमै आबादखौ मावनाय जायो आर ना माने
औ-औ-औ बेफोरबो सोलायनाय। जाहैबाय जों। सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो बेबायदिनो। जोङो जेनेबा बांनेबा बांसिन बागान खालामनाय। थालिर बागान बा बानलु बागान जे नुबाय थायो आथिखालावहाय ससियेल मिेडियानावहाय। दा बेफोरबो मोनफा-मोनफा सो सोलायनाय होननानै आं सानो आरोखि ना।
औ थारैनो माने दैज्लां जा मेसें सेंजा बानलुखौ माने गायो आरो ना सिगां समाव मेसें बोथोरावल गायोमोन दैज्लां आजि खेल दैज्लांयाव बै बानलु गिदिरफोरखौ बानलु सिब्रुफोरखौ गायो आरोना।
उम उम।
माने सिगां समावहाय बे बानलु बानलुफोरखौहाय एसेबां बुरजा बुरजा गायनाय नुवामोन बानलु गिदिरफोरखौहाय। ओ बानलु थब्राना मा होनो? जोंनिजों बानलु सिब्र' होनो। बेफोरखौ माने बिगा हिसाबाव गायनायखाय न'आव न'आव जानो थाखाय फांफा फांनै माने बेबायदि गायोमोन आरो आजि खालि माने फालांगि बिथिङावहाय नुनो मोन गायना। ओं माने गोबां बिगा गायो माने उम।
उम उम।
माने ओरै जाहैबाय आथिखालाव माने सुबुंफोरा माने बोसोरावहाय बोसोराव खेबसेल' आबाद मावनो हायो जेरैहाय जों बेसरखौहाय मेसें बोथोराव माव नो हायो सबायखौ बो मेसें बोथोरावल' मावनो हायो स-स सबाय जा सिबिङानो जा ओ मा देमसियानो जा बेफोरखौ माने जोंङो खेबसे सेल' मावनो हायो। बे जाबाय जोङो थालिर थालिरफोरखौबा उम थालिरफोरखौ माने जोङो माने उम बोसोरावनो बोसोर जों फानबाय थानो मोना होमबा। बेबायदि जेरैहाय जों द्रागन फोरखौ ड्रागन बा बावहाय जोङो माने मोनबाय थानाय जायो। जिखुनु माने बै फोरखौहाय आरोना गयफोरा माने गय गायनानै दोनबाथाय माने मा जाबायहाय जोङो आथिखालावहाय माने जोङो उन फिसा फिसा जानाय समावल' जोङो साफा खालामनांगोन आरोना बे समावहाय माने जेब्लाय फिसा फिसा बेयावल' जोङो एसे जोथोन लानांगोन जेब्लाहाय एसे देरबाय अब्लाहाय माने बांद्राय माने जोथोन लाबाय थानायनि गोनांथि गैया आरो ना मानसि फोरा बो माने जेरैहाय माने ओ गोरलै आदबखौ नायो आरो ना
औ औ
आथिखालावहाय माने निमबु फोरखौबो नाय ना नारें लेबुफोरखौहाय बेफोरबायदिफोरखौबो माने गायनाय नुबोयो आरोना दस्रा माने गोरान ओ आबादफोरनि थार फोरखौहाय बहुद खम नुनो मोनबाय आरो ना आथिखालावहाय नों नोंथांमोननि जों माने दैज्लां बोथोराव जे आबाद मावो जिंखायानो जा ओंखारनाय खुम्ब्रा बा जोगोनार आरो बिदिनो गोखा गोखा बेफोरखौ फटल बेफोरखौ मावनाय नुगोना नुङा माने नोंथांमोननि ओनसोलावहाय?
जोंनिजोंहाय बांद्राय बेखौहाय नुवा नुनाया बांसिन गुबुन हारिनिखौहाय मावनाय नुनाय जायो आरोखि जोंनिजों ओमफ्राय आं मोनसे बे थारुननि बेलायावबो नुबोदों मोनसे जे जोङो ओरैबायदि थारुन गायो जे एसेल नङा थारमाने बिदिनो गुबुन रायजोसिम दैथायहरनो हालायनाय बेबायदि थारुनफोरखौबो बेबायदि मावनाय नुयो आरोखि दा थारुनफोरखौहाय दा दै दैज्लां सम मैगं गायो बेखौहाय माने सैथ्र मासावहाय गायो बिनिफ्राय अक्टबर बावहाय मोनो आरोखि थारुनफोरखौहाय नोंसिनिजों गायो ना गाया थारुनखौ? बे
माने ओरैहाय नोंथां माने ओ जेसेनो जोङो सिगाङो गायनो हागोन ना थारुनखौ माने एसेबां नों माने माने जोङो माने सिगां बांसिन बेसेनाव बायनो हागो बा फाननो हागोन आरोना बेखौहाय बेबायदि खायसे खायसे सुबुंफोरा माग दानावनो सै माग दानावनो बा फागुन दानावनो ओ गायो आरोना जाहाथे जोङोहाय माने सेप्तेम्बर फोरावहाय ओंखारहोनानै माने ओ बेसेन गोसा फाननो हायो बेबायदि खालामो माने
उम-उम
नुनो मोननाय जायो आरोना आरो गुबुन गुबुन आबादफोरखौथ आथिखालावहाय माने फाननाय फालांगि बिथिंङावहाय माने मानसिफोरा माने मावनो मावनायखौ नुनो मोना आरोना
औ
जोबोर खम बेफोरहाय आं बुंदोंमोन सिगाङावहाय जिंखा, बहल बेफोरखौ बुहुत खम जाबाय सिगां समावहाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ माने मावोमोन माइनि अनगायैबो माने बेफोरखौहाय रांखान्थि बेलायाव जाहाथे दैज्लां समावहाय जे ओम फै रांनि आंख आंखाल जायो बे समावहाय माने रां दिहुननो थाखाय बेफोरखौ मावनाय जायोमोन आरोना आथिखालाव आरो दैज्लाङावनो जा मेसेङावनो जा सिबिंफोरखौबो खाले माने गाव जानो थाखाय जे माने एसेल' बा आदा बिगाल' बेफोर बेफोरखौ फोनाय नुनो मोनो आरो ना सबायफोरनि बिथिङावबो बुहुत खम नुनो मोनबाय आरोना माने जोंथ सिबिंखो फिथा जानो थाखायल' बाहायो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थ माने ओ सिबिंनिफ्राय जोंङो थावबो दिहुननो हायो नंङा होमबा बेफोरखौ माने सिगां समावहाय माने मावनाय नुयोमोन आरो ना महन हिसाबै एकदम बुरजा बुरजा फाननाय नुयोमोन दा आथिखालाव बेफोरखौ नुनो मोना सिबिं मावनाय बा सबाय मावनाय बे
नोंगौ आथिखालाव आथ उम सोलायनाय फैबाय औ आथिखालावाद बे साहा आबाद लबार आबाद बेफोरखौबो मावनाय गैया आथिखालावहाय बेफोरबोथ आब बादाव गोग्लैगोन
साहा आबाद बा मा बैफोर औ बै रबार बागान बेफोरो माने फैसायानो माने फैसा फैबाय थानाय रां फैबाय थानायखौसो नायो आरो होनबायना सिगाङावनो होनबाय गोरलै आदबखौ माने गोरलैयै रां खामायनो हानाय बेफोरखौ माने आथिखालनि सुबुंफोरा नागिरसै माने नंङा होमबा नोंथां बैफोरखौ माने बैफोर आबाद मावोबा माने बेफोरावहाय बुहुत ताइम नांगौ जायो सम नांगौ जायो स सम होनानै आरो जों मोजां खामानि मावबासो बेयाव गोसो होनानै मावबासो जों बेनि फिथाइखौ मोना होमबा बेनिखायनो माने बैफोर माने साहा मोसा आबादफोरखौ बा ओ रबार आबादफोरखौ मावो आरोना आथि
उम औ औ
ओम होमबा नोंथां जोंनि सावरायनांगौ आइदाया जोबनानै था थांबाय गोजोन्थों इयुनाव नोंथांनिफ्राय आरो मोनथि थिगोन होननानै आसा थाबाय
ओ नोंथांनिसिमबो दे साबायखर थाबाय नोंथां